औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों नोंथाङाबो खोनादों ना मोजाङै?
औ औ खोनादों आंबो
अ अ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
औ आं ओरैनो नोथां
अ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला जोङो दिनैहाय मोनसे दोरोङारि जाग्रानि आयदायाव सा ओ आयदानि सायाव सावरायनोना नोंथां दान्दिसे
औ औ सावराय जागोनथ'
बिदिब्ला नोंथां दोरोङारि जाग्राथ' गोबां दङ थेवब्लाबो जोङो जिखुनु मोनसे से जेन'बा जाग्राखौ जों हानहरनोसै नङा होमबा जेरैहाय नाफाम औ बेखौहाय जोङो सावरायग्रोनोसै ना नोंथां दान्दिसे?
औ सावराय जागोन नोंथां
नोंथांनिफ्राय जागायजेननोसै ना?
मा होनदों नोंथां?
औ औ नोंथांनिफ्राय जागायस जागाय जासिगोन ना नोंथां गिबि खेबाव?
औ औ जागायजागोन दे
अ अ दे नोंथाङा बुंग्रोदो
औ अब्ला नोंथाङा बुंदों जे बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा नाफाम होननानै
औ
जोंनाव नाफाम नाफामखौ जोङो जोहा बर' नाफामा जाबाय जोंनि बर' फोरनि दोरोङारि जाग्रा मानो जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों बर'फोरनि गोदोनि दिनावथ' जोंना गोबां दुब्लि फोथार बा दंग'फोराव गोबां नाफोरखौ मोनोमोन माने ओ जोंनि ओ नाफाम-नाफामफोरखौहाय जोंहा नानिफ्रायनो बानायनाय जायो नालाय नोंथां
उम उम नोंगौ
औ नानिफ्राय बानायनाय जायो जा दंग'फोरावहाय गोदो बांसिनानो नाफोरखौ मोनला बायोमोन ओ एसे दुब्लिफोराव दुब्लि दुब्लिफोरावहाय एक दसे थांब्लानो बा गुरलाबायब्लानो मोनलाबायोमोन नालाय
उम उम
गोबां जोंनियाव नाफोरखौ मोननो हायोमोन बेनिखायनो जोंहा नाफोरा बांद्राय जायोब्ला फोराननानै दोनो बेबायदिनो फोरनाय -फोराननायाबो थ' जेनेबा फोराननानैल' जानो लुगैया ना जों सुबुं माहारि जों सुबुं माहारि हिसाबै गुबुन माने बेलेक बेलेक बै जानो लुुगैयो माने गुबुन गुबुन जाग्रा थावनायखौ जोङा नायगिरो बेबायदिनो जोङो नानिफ्राय जोङो नाफामखौ बानायनाय जायोमोन आरो माने नाखौ जोङो फार्स्टआवनो ना जोंहा ना फिथिख्रि गो रि मावा नास्राय बोथिया नाथुर बेबायदि ना फिसा फिसानिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
ना खौथ' जोङो नाफामखौथ' जोङो ना गिदिरनिफ्रायबो बानायनाय जायो अब्लाबो जोहा ओ बुङो जे ओ आबै आबौमोनहा माने आइ आबा माने न'खरनि गिदिरफोरा बुङो आरो ना फिसा फिसाजों बानायोब्ला नाफामा गोथाव जायो होननानै
ओ ओ
नाफामखौ जों बानायनो थाखाय ओ गिबियावनो जोहा ना गोरानखौ फोरानग्रोनानै लायो बिनि थाखाय नाफामखौथ' जों नांगो जायो हारसिं बानायनो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो नाफाम-नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो थास' जों थास' गोसोमखौ जोंहा दाननानै लाबोनानै बिनि बिगुरखौ जिरनानैहाय माने बिनि सान्दुङाव फोराननानै दोनो आरो बिनि आथाखौ फोरखौ जाहाथे बिनि आथाफोरा रानो
औ औ
औ बेनि उनावहाय जों आथाफोरा जेब्ला रानो बांद्राय फोराना दसे सम फोरानो माने बांद्राय फोरानबाबो थास'आ गोरा गोराद्राय जायो नालाय रानख्रबजोबनानै मोदोम थाया बेनिखायनो जोङो ओ बेनि उनाव एसे आथा रानब्ला जाहा ना-नाखौहाय जोङो गिबियावनो देनानै लाग्रोयो जोंनिथिं बांसिना नो जों उवाल दिंखिफोराव देयो आरो ना नाखौहाय जों नाफामखौहाय जोंनिथिंजाय बांसिनानो अवालाव देनाय जाया दिंखियाव देयो आरो
बिदिनो जोङो ओ नाफामखौहाय दिंखियाव माने ना गोरानखौहाय बे फोराननानै लानाय नाखौ
जोङो देग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव जोहा हानानै लानाय थास जायखौ जों फोरानदोंमोन बेखौहाय बे जमा देफानाय जायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोहा देनानै ओ जमा देफानानै जेब्ला नाया मोजाङै गेब्लेयो थासआ बा मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जोहा ओ थोरसि बा लाइ बिलाइ बेबायदि ओ एसे गुवार जायगायावहाय जोङो नाखौ बे देनायखौ दोनो आरो
औ खारै लगायनाय जायो ओरै खारै लगायनानै बेखौहाय लद्रा लद्रा बानायनानै औ‌ गोदोथ' बांसिनानो औवा हासुङाव सोयोमोन औवा हासुङाव सोयो सोनानैहाय बेवहाय लद्रा लद्रा बानायनानै सोयो सोनानै बेयाव थालिर बिलाइनि गोरानजों जोङो बेयाव हाथ'फ्ला होनानैहाय बेखौ गोरा नाथो थेनानै दोनो आरो माने जाहाथे बियो बेयाव एम्फौफोरा बाया गाज्रि जेनेबा बिदै एम्फौफोरा बिदै दैलाबायो नालाय
उ
उैफोरा दैनि थाखाय आरोदां
उ
नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बेबायदि जोंनिथिं खालामो आरो माने आथिखालाव जोङो माने गोदोनि दि जों बांसिन बिदिनो औवाै सिङाव सोयोमोन नाफामखौ हब्लाबो जोङो आथिखालाव माने भयामफोराव जोङो सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबाव सम माने गोबावफोरान मास मोननै बेबायदि मास मोननै बा मोनसे दोननानैहाय एसे सेवनो थाखाय दोनो आरो नाफामखौहाय बेबायदिनो सेवनो थाखाय दोननानै जेब्ला ओ मोजाङै सेवो अब्ला जानो जादों जादोंनाा जायाखै मोदोमनाया जादोंना जायाखै नायो बिनि उनाव जोंहा जानो जाब्लाथाय जा नाफामखौहाय जानाय जायो आरो नोंथां
न जेन'बा नोंथाङा औ औ खोनादोंना नोंथाङाबो।
खोनादों आंबो
औ औ नोंथाङा फारिखान्थिखौ बुंलांबाय जेन'बा जों नाफामखौ माबोरै बेहाय बानाय नङा होमबा नोंगौ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों जोंखैबो माने बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो। थेवब्लाबो माने एसेसो आलादा आरो जेन'बा आ जोंनि बेवहाय माने नाफामखौ बानायोब्ला नोंथां ओ ‌नोंथां बुंनाय बायदि थास' गोसोम नि फेंखाखौनो होनाय जायो बै मोदोम बाहागो जिहेथु आरो खायफा खायफाया आरो जोंनिया बिलाइफोरखौबो होयो माने फिस्ला जायो नाफामा जानो गोथाव जायो होननानैहाय गाव गाव गोसो आमफ्रायो हाय ओ देखांनायनि उनावहाय मोननैखौ जयै हासुङावनो फ्राय सोयो जोंनिया हासुङाव एकदम नारसो नारसो गोरायै सोयो आरो जेन'बा बुंजासै सोआ गोर गोरायो सो सोखांनायनि उनावहाय बे हासुंखौ गोरायै जेन'बा थालिर बिलाइ गोरान बा बेले दंफां बिलाइफोरजों मुथेनानैहाय सायाव हा लिरलानानै होयो आरो जेनेबा बार दा हाबथों होननानै बेनिफ्राय प्लास्टिकजोंबो आरो खानानै दोननाय जायो हहा लिरथैखांनायनि उनावहाय बेखौ ओमाय साया जायगायाव दोनहैसिगोन। आरो जाहाथे बेयो सेवो थाबैनो बेनिफ्राय खायफाफोरा बयामाव सोनानैहाय नारसो नारसो बेयाव सायाव संख्रि होना दोनो आरो जाहाथे गाज्रि बेक्टेरियाफोरा दा हाबथों होननानै आरोना नोंथां
औ देना
दा आरो मा होनना बुंबावगोन जोङो आथिखालाव नायोब्ला जेन'बा दासिमबो बिनि बानायनाया दंबाय दङ नाथायबा माने गोबां सुबुंफोरानो बेखौ बोरै बानाय आथिखालाव मोनथिया बुजिनानै मोना जेन'बा नाफाम माने नाफाम होननानैहाय ओरैनोथ' नाफाम होनोब्लाथ' जों जोबोद गोथाव मोनखायो बयबो ना ओमफ्राय बेखौ बोरै जायो होननानै बुङोब्ला नोंथां जेनेबा जोङो बाथोन हिसाबैबो जानो मोजां मोनो नङा होमबा? आरो खाय खफा खायफा बोथोरनि मैगंफोरजों माने जायबा जाया आरो बयबो मोजां मोना थेवबो अब्लाबो जाय मोजां मोनो बियो माने खोब गोथां मैगं थाइगंफोरजों होफायो साइद दिस बायदियै जोबोद गोथाव मोनो आरोना जोंनि बेवहायथ' नों थां जेनेबा नाफामनि बिदैबो जानाय जायो आरो दै नाफामनि बिदै जानाय जायो बेनिफ्राय जेरैहाय थास' बिसंफोरजों सेव एवोब्ला माब्लाबा जेनेबा होयो। बेनिफ्राय थास' बिबारफोरजों सङोब्लाबो नाफामखौ बाहायनाय जायो। आरो थिग बेफोरबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा जेन'बा ना गोरानजोंबो नाफामखौनो बि दै खालामनानै ना गोरानखौ होनानै ना गोराननि नाफामनि बिदि खालामो आरो ना।
औ होफानानै जायो आरोना?
औ औ जोंनि नैबे ओनसोलाव जेन'बा नाखौ गोबां मोननाय जायो नालाय नोंथां बेखायनो जोंनि नैबे ओनसो लाव बिनिफ्फ्राय बयबो न'खरै न'खर माने नाफामखौ बानायो आरो दै। खायफा खायफाथ' माने ना गोरानखौ बिलोनि फ्राय एबा खाथिनिफ्राय नैयाव जोंनि जेराव मोनो बेखौ गोबां बुरजा फोराननानै लायो। बेनिफ्राय बस्थानैै बस्थाथाम गोजों ना फामखौ देयै देयै देनानैहाय माने जोंनाव वेबसाइटनि गेजेरजों एबा अनलाइननि गेजेरजों फानो आरोना। मोनसे जोबोद मोजां फालांगि बियो माने दैज्लां समावहाय औ। दैज्लां समाव माने जि मोजाङै नाफोरखौ बुथुमना लाखाासिगोन बे सेबांबा ना बरहा नालाय जायगाया बेनिफ्राय दै ब बे जायगा नालाय ओंखायनो नाफोरखौ बुथुमसे बुथुमनानै माने बेखौहाय एकदम मोजाङै नाफाम खालामबाय एबा ना गोरानखौबो हरबाय थेवबो माने नाफामनि दिडमान्डआ बारा नालाय नाफामखौ बांसिन बानायो आरो दैे। जोंनिनो बे ओनसोलाव
औ माने गो नाफामाथ' गुदाम नाफामखौथ' बयबो जानो मोजां मोनो आरो खायसे खायसे जायगाफोराव जा ना बिफांखौ सोरबा सोरबा बानायनो रोङा नालाय बेनिखायनो बायनानै जायो बेनिखायनो बे फालांगिया जोंनि थाखाय जेनबा जोंनि ब्र-बिराद मोजां मोजां आरोना फालांगि खालामनाया।
नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा जों बयबो जाखायोआनो नङा नङा हब्ला जसेबांखिनि दङ थ' माने जोबोद मोनसे मोजां फालांगि आरो बेबो फिसानिफ्रायसो गिदिर फालांगि खालाम नो हायो नालाय नोंथांना?
औ औ नोंथां औ हायो।
खेबसेयैनोथ' जेनेबा गिदिर फालांगि खालामनो होनब्ला हाया दा बे फालांगि खालामनाया जोंनि बेवहाय देरबायानो होनना बुंनांगोन।
औ मोजाङानो नोथां।
औ न'खर आलदा आलदायै फानोब्लाबो एबा बाहायोब्लाबो माने ग्रोब मिलायोब्लाथ' जोबोद इन्डास्ट्रि बायदियानो बुंजागोन आं
ओ औ औ औ। फालांगि माने दा फालांगि हिसाबै लाबाय नाफामखौ बानायनायखौ आरोना नोंथां
औ औ नंगौ। नोंथां औ जेनेबा सावरायगौमानि लावगौ नोंथां जोंना नोंथां समाबो जाबायना। लाखि जासिगोनना नोंथां औ औ। दे औ।